औ नोंथां
मा खालामदों ब्रा
अ नोंथां नै जिरायना दङ
अ खबरफ्रा बोरै
अ नोंथां नै मोजां गाज्रि गेजेरावनो दंथयो
अ बेलासिफोरनि जाखांबा
जाखांबाय नोंथां दै जाखांदों नोंथाङालाय
नोंथांनाव औ नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव बे सावरायनो होनना कल खालामनाय जादोंमोन माने नोंथां
अ नोंथां जागोन
नोंथाङा फ्रिबा माने दसे सावरायनोसैमोन आरो
औ जागोन नोंथां
टपिकखौ बेखौनो लादोंदिे आङो जोंहा जिउ खुंनाय राहाया गोदोनि जिउ खुंनाया बोरैमोन आथिखालनि जिउ खुंनाया बोरैमोन बिनि सायाव नोंथाङा
औ
फोरमायना होदो नामा
अ औ जागोन नोंथां जोङो खोनानदोंनाथां हेल'नथां
औ नोंथां
औ औ दा जोंहा नोंथां सोननाय बायदिनो गोदोनि समाव जिउ खुंनाय राहा आरो दानि समाव दानि गय गोनोखोआरिआव जिउ खुंनाय राहा दा जोंहा बेफोरखौ नोजोर होनानै अ बुंनो थाङोब्ला बा नायनो थाङो नुयो जे गोदोनि आरो दानि जुगाव जोङो गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनसै आरो नंगौना नोंथां ओम गोदोनि समाव ओ गोदो जोंहा आजै आजौमोननि समावथ' जों खोनानो मोन मोननाय बायदिब्ला बा जों बिजाबाव फरायनो मोननाय बायदिब्लाथ' बै समाव जोंहा मा होनो न'खर अ दानायाव म माने मा मा मुवा बेसाद आइजेंफोर नांगौ जायो बैफोरबायाददि मुवा बेसादफोरखौ बाजाराव लांनानै आ माने गासिबो मुवा बुस्थुआथ' सासे मानसिनाव थाजोबा नालाय रा बे बाजार बेहायनो आ जायनाव जि मुवा दं अ बै मुवाखौ बाजाराव लांनानै आ माने गावनो जि माने गोनांथि जायो बैफोर मुवाफोरखौ माने सोलाय सोल' खालामनानै लाबोनायखौ जों खोनानो मोनबोदोंमोन आरो बै समनिखौ
औ नंगौगौ
औ दा बिनि एसे उनाव जोंहा फैयै फैयै फैनानै सोलायबोबाय। सोलायै सोलायै सोलायबोनानै जोंहा गोदोनि समाव बिदिनो न'खर जिउ राहा खुंनो थाखाय जोंहा ओ गोबां सुबुङानो आबादनि सायाव सोनारनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आबादनि सायाव सोनारनायल' नङा जोंहा बिदिनो गोबां रोखोमनि आबादफोर मावनाय नुनो मोनदों आरो जेन'बा आबादनि बिथिङाव बे मैगं थाइगंआल' गोलैया जोंहा बिदिनो ओ दाउ फ्राम ओ बा दाउ लानानै दाउम अमा मोसौ बेफोरबायदिखौ लानानै माने बेफोरनिफ्रायबो एसे एनै रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां औ दा जों गोदोनि समाव अमा बायदिसिनाफोर अमाफोरखौ फिसिनानै अमाखौ जोलै एरहोयोमोन आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
जायोब्ला जोंहा बेखौनो मा होनो फाननानै मोनोमोन आरो एसे एनै
औ नंगौ
औ औ खोनादों
औ नंगौ नोंथां
दा बिदिबा मोसौबा मोसौबो आरो जेनेबा जों मोसौखौबो जों फिनानै मोसौखौ जोलै बारायहैयो ओ जोंहा मोसौआ जेब्ला जोलै बुरजा बारायना बारायो अब्ला बे मोसौखौ जोङो बाजाराव फाननानै ओ थाइनैसो रां आरजिनो हायो बे रांजोंनो जोंहा न'खर सुंथानो हाबोदों आरो बेल' नङा आरो मोसौनिफ्रायथ' जोंहा गाइखेर बायदि बायदिखौबो जों फाननानै रां थाइसे थाइनैबाबो आरजिनो हादों आरो नोंथां दा गोदोनि समाव जोंहा न'खर दानायाव गोबां खस्थ'खौ जों नुदों नुबोदों आरो मानो होनोबा गोदोनि समाव दानि जुगाव जे गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय माखासे ओ मेसिनारिफोर आइटेमफोर बेफोर माने गोदोनि समाव गैयामोन जायनि जाउनाव आबाद मावनायाव ओ गोबां समनि गोनांथि जायोमोन आरो आबाद मावनो जोंहा दुब्लि बा फोथारखौ हालेवनोबो जोंहा मोसौजों हालेवनो गोनां जायोमोन जायनि खारनाव जोंहा गोबां सम नेनो गोनां जायोमोन बा गोबां सम लायोमोन आरो
औ नंगौ नोंथां
औ दा बेफोरखौ जों नुदोंमोन नाथाय दानि जुगावथ' जोंहा बेफोरखौ गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय मानो होनोब्ला जोंहा गोदोनि समाव जे ट्रेक्टर बायदिफ जोंहा गैयामोन नाथाय दानि जि गोदान गोनोखोआरि मुगा बेवहाय जोंहा गोबां रोखोमनि मेसिनारि मुवाफोर नुनो मोनदों जाय जेराव जोङो ट्रेक्टर पावार टिलार बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों आरो जायनि जाउनाव जोंहा गो गोबां गुवार गुवार बिगा बिगा हाब्लाबो ओ दसे समावनो बा सानसेयावनो एवनानै फोजोबनानै आबादखौ मावनो हानाय हायो आरो दा बे बेफोरबायदिनो गोदोनि समाव जोंहा आबाद मावोब्ला माब्लाबा समाव बोथोरनि जेंना बोथोर गाज्रि जानायनि खार'नाव अखा मोना ब्ला आबादा थैयो आरो थैनायखौबो नुबोदोंमोन नाथाय दानि समाव जोंहा बोथोर गाज्रिब्लाबो ओ मा होनो दैनि आंखाल जायोब्लाबो जोंहा दानि गोनोखोआरि आदबजों दिहुन जानाय ओ बाय बायदि मेसिन जोंहा दै बोखांनो हानाय मोनसे मेसिन ओंखारबाय जायनि जोहै जोंहा ओ दैखौ जगायनो हायो आरो आबाद खेथियाव जोंहा बेसेबां बिबांनि दै नांगौ बेफोरखौ जगायनानै लानो हासै
औ
जोंहा गोदो जि मोसौ बोरमा बायदि बायदि फिसिनानै न'खर दाबोनायखौ जों नुबोदोंमोन औ ओमफ्राय बे माने आदब खायदाफोरा दासिमबो सोलिगासिनो आरो मोसौ बोरमा फिसिनायफ्रा बेखौ जों नुबोगासिनो दङ नोंथांमोननि खैजायबो दाउ माबायदि बायदि जेन'बा गोदोनि समाव आरो दानि समाव माबायदि न'खर दाबोनायखौ ओ नुदोंफंनैसो फोरमायनो हानांगोन
औ नंगौ नोंथां सिगांनि समाव जों न'खर दाबोनायाव गोबां खस्थ' जेंनाखौ जों नुबोदोंमोन।
उम
सिगांनि समफ्राव जोंहा दाउ अमा बोरमा फिसिनानै गोबांथार न'खर दाबोनायखौ जों नुबोदों सासे गारजेना दा अमा बोरमा बा आबादफोर मावनानै गोबां न'खर दाबोनायखौ जों नुबोदों सिगांनि समाव जोंहा दाउफोर बा अमाफोर फिसिनानैनो बेफोरखौ फाननानै गथ' गथायनि फरायनायफोराव जोंहा एसे मदद मोनोमोन बा न'खर जिउ खुंनायाव जोंहा एसे मदद मोनोमोन बे बेखिनिजोंनो बेफोर दाउ अमा फिसिनायनि अनगायैबो जोंहा गोदोनि समाव जिउ खुंनायाव गोबांथार आबाद गायनानैबो जिउ खुंनायखौ नुबोदों
उम
जोंहा सासे आबाद मावग्राया सिगांनि समाव जोंहा गोबोरखि हासार बाहायनानै माखासे गोबांथार मैगंफोरखौ गायनाय जायोमोन गायखां गायनानै बे आबादखौनो मैगं बा आबादफोरखौनो फाननानै गोबांथार रां आरजियोमोन बेजोंनो न'खर संसार न'खर जिउ खुंनाय जिउ खुंलाङोमोन
औ औ औ
आथिखालनि मुगायावथ' जोंहा जिउ खुंनाया एसे इजि बा गोरलैखौ नुहुरदों मानो होनोब्ला आथि आथिखालनि मुगायाव जोंहा गोनोखो मुगायाव गोबां सिगाङाव गैयैफोर माखासे मेचिनफोर आखाइजों मावनो हायि खामानिफोरखौ दसे समनि गेजेराव मावनो हाग्रा माखासे मेसिनफोर जों मोननो हाबाय आथिखालनि गोनोखो मुगायाव आबाद मावनायनि बेलायावनो जोंहा सिगाङो मोसौजोंसो हालेवनानै आबादखौ फोयोमोन बा गायोमोन बा गोबोरखि हासार होनानैसो गायोमोन
नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोंहा ट्रेक्टरजों हालेवनानैनो आबादखौ बा मैगंफोरखौ गायनाय जायो लोगोसे जोंहा आथिखालावथ' जोंहा गोबोरखि हासार बाहायनायखौ गोबां खमखौ नुहुरसै आथिखालाव जोंहा रासायनारि हासार बा रासायनारि मुलि बाहायनानैनो मैगंफोरखौ गायसै जोंहा सिगांनि समफ्राव जोंहा रास गोबोरखि हासार बाहायनानै मैगंफोरखौ एसेबां माने नांगौनि बारा मोननो हायामोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोंहा
औ
रासायनारि हासार बा रासायनारि माखासे केमिकेल मुलि फोर बाहायनानै जोंहा गोबांथार मैगं थाइगंफोर मोननो हासै बा आबादफोर दिहुननो हासै।
औ नंगौ नोंथां
जोंहा जोंनि आबाद सासे आबादारिआबा सासे सुबुङा बिदिनो जिउ खुंलांदों। गोरलैयै जिउ खुंलांनो हायो
औ नोंगौ नोंथां
मानो होनोब्ला गोदो जोंहा मोनसे मैगंङाव जोंहा फिथाइ थायैनि थाखाय गोबांथार सम नांगौ जायोमोन। दुखया सार बाहायना नै नाथाय आथिखालनि आथिखालनि मुगायाव जोंहा बेफोर फिथाइखौ सानै बा हरसेनि गेजेरावनो माखासे रासायनारि मुलि बाहायनानै बाहायजाथाव खालामनायखौ जों बा फानजाथाव खालामनायखौ जों नुनो मोनसै।
औ नंगौ
बेफोरबायदिनो गोबांथार गोरलै जानायखौ जों नुहुरसै
एनंगौ नोंथां
दाउ अमा फिसिनायनि अनगायैबो मैगं थाइगं गायनाय न मैगं थाइगं गायनाय लोगोसे गोबांथार गुबुन गुबुन आइट अफ खायदाजों जोङो
औ
जिउ खुंलांनायखौ नुनो मोनसै
औ औ औ नंगौ नोंथांं औ
सोरबाबा सोरबाया गुबुन राहा लादों सोरबाया गुबुन राहा लादों बिदिनो सुबुंनि साननाय हनायाथ' मिलायलाया नालाय बिदिनो गाव गाव जे खौ मोजां मोन्दों बे खामानिखौ लानानैनो आथिखालनि सुबुंफोरा जिउ गोरलैयैनो जिउ खुंलांनायखौ नुनो मोन्दों। अब्ला समाबो जाबाय। जाथ'सिगोन नामा नोंथां नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ आंबो नोंथांजों फंनैसो स सावरायलायनो मोननानै आंनि गोस गोरबोनिफाय नों थांनिसिम ओ माने गोजोननायख हरनाय जाबाय।
औ दे।
दे ओं